हो
खोनादों ना नोंथां?
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां।
जोङो आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोंहा दिनै माने जानाय लोंनायनि सायाव राय सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
जागोन नोंथां।
रायलायनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन नोंथां।
औ औ दा आं नोंथांनियाव माने बर' समाजनि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो होननानो सावरायनोसै दा बे सावरायनायनि सायावनो नोंथाङा गि बियाव नोंथांनि बर' समाजनि मा मा मैगं ओ दङ' बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ दे।
जेरै अनला अनला आरो नार्जि नार्जिखौ जोङो फा थोनिफ्राय मोननाय जायो बेखौ बांसिन दैज्लां बोथोराव ओ गायनाय जायो आरो अनला होनानै बुब्ला जोङो बेखौ माइरंनि फ्राय मोननाय जायो जेरै जों माइरं खौ गिबियावनो जों अनला जानो था जोङो सोमग्रोनांगोन आरो सोमखांनानै दसे उनाव बे खौ बोखांनानै जोङो ओ मिस जोंबा जोङो उवालफोराव जोङो देनो हायो। आरो जों देखांनानै बेखौ अनला संनो गोनांबा जों गिबियाव जोङो सारायाव जोङो दैखौ होनानै गोदौहोग्रोनांगोन। ओ गोदाव होखांनानै जोङो बेख बेखौ दसे गोदौखांनाय बेनि उनाव जोङो बे अन गुन्दैख खौ जों होनो हायो होनानै जोङो खारै होनो हायो आरो बेयाव गोबां मस्ला मस्लि बाहायनाय जाया ओ बानलु बिफोरखौल बाहायनाय
नंगौ नंगौ नोंथां
नारजिया गोखा जानो ओ बेखौ बेदरफोरजों जाबाबो गोथ गोथाव जायो।
औ औ औ नंगौ नंगौ दा आङो गिबियावनो नों नारजि नारजिया गोखा आरो बे संनाय जायो होननानै आं नोंथांनियाव सोंनो सानबाय जे नारजिखौ ओ मा बाय दि बानायनाय जायो गिबिनिफ्राय बेखौ नोंथाङा आरो मा बेदरजों माने जायोब्ला ओ गोथावसिन जायबाय बे खौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन?
हागोन नोंथां जोङो गिबियाव नारजिबो जोङो फाथो होनो बिखौ। जोङो फाथोखौ जोङो फाथ फाथोनि बिलाइखौ खायो खानानै जों सान्दुङआव फोराननांगौ। जेब्ला बेयो बियो रानगोन अब्ला बेखौ जोङो नारजि महरै जानाय जायो। नार्जि बुङो जेब्ला बेखौ रानो बेखौ नारजि बुंनाय जायो आरो बेखौ अमा बेदर जायोब्ला बांसिन गोथाव जायो मानो होनो ब्ला जोङो ओ अमा बेदरानो बयनिख्रुइबो साबसिन जानोबो गोथावसिन बेनिखायनो जोङो अमा बेदरफोरजों बा उमा बेबु फोरदों जायोब्ला जोंहा नारजिखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो नारजि संबा जों खारै नां गोन आरो थावखौबो बुजानांगोन।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ। आ दा गुमदा नों थाङा बुंदों अमा बेदरजों नङा होनदा दा ओ गुबुन बेदरजों जायो बा माबायदि ओ बेफोरबायदि जाफेरनाय जाफेरो ना जाफेरा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां। ओ जायो गुबुनजोंबो जायो नाथाय अमा बेदर बायदि गोथाव गैया होन जायो नोंथां जेरै दाउ बेदरदो जाबा बे बारा एसे थावनाय मोन ओ गुबन बेदर जेरै बयलार बेफोरजों जाबाबो थाव थावनाय मोना मानो होनोब्ला अमा बेदर बायदि गोथाव गैयानो होनजायो नोंथां।
नंगौ नंगौ। दा आं नोंथांनियाव मोनसे सोंलु खालामनो सानबावबाय? दा जानायाथ' जोंहा नों थाङाथ' फोरमायखाबाय अनला अनला दाउ बेफोरबायदि नारजै अमा बेदर। दा नोंथांनि ओ माने मोजांसिन जाय खो नोङो जानानै मोजांसिन मोनो बे
हागोन नोंथां ओ आङो बांसिनानो अमा बेदर जानानै मोजां मो नो आरो ओ अनलाजों अमा बेफोरखौ जाना मोजां मोनसिनो बांसिन।
औ औ दा नोंथाङा आ अमा जानानै मोजां मोनो नङा होनबा?
नंगौ नोंथां।
दा बे अमा बेदरखौ नोंथाङा बे न'आवनो फिसिखानायखौ फिसिनानै जायो ना बबेबा गुबुनिफाय लायो बेखौ नोंथाङा माबेनिफाय मोनो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ जों थ न'निफ्राय जानाय जाया मानो होनोब्ला ओ अमायाथ' गिदिर गिदिर जायो नालाय। बेखायनो जोङो जेनेबा जानोबाबो जेनबा जों हाथाइ बाजारनिफाय लायो मानो होनबा न'निखौथ' एसे बुरजा जाख'नो हाया नालाय। गोदोर जायो ना मासे अमा जेने बा ओमफाय बेनिखायनो जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय लाबनानै जोङो लाबनानै जानाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ दा नोंथाङा अमा बेदर अमा बेदर जानानैबो मोजां मोनखायो आरो अमा बेदरखौ हाथायावबो मोनो होनबाय नों थाङा दा अमा बेदरा बेसेबां बे सलिबाय दङ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? से केजि सो आव औ
दाथ' ओरैनो सारिस' सोलिगासिनो बेखिजाय ओ गुुबुनथिं थिआ बेसे सोलियो नाथाय जोंनियाव बेबायदिनो सोलिबाय थायो
औ ब्रैजौ रां आरो ना? औ बेफोरबायदि सोलिबाय दङ। दा नोंथांनि ओनसोलाव बेफोर मैगंनि अनगायैबो गुबुन माने मिथिंगायाव खानानै मोननाय माखासे मैगंफोरबो दङबोजा, दङ नामा नोंथां?
दङ नोंथां। जेरै-जों हाग्रा-बंग्रानिफ्राय जोङो ओ मा बेखौ माना-मुनि होननाय जायो, बेयो हायाव रज'यो ओ माना-मुनि, सिंग्रिमैखि, सिंग्रि मैखिया जानो गोखै। मानामुनिखौ जोङो देहानि थाखा जानाया मोजां। मानो होनोब्ला जोङो लोमजाबा-साजाबाबो जोङो ओ एसे मोजां मोनो माना-मुनि जाबाथाय आरो जोङो गोबां मैगं जेरै- दिंखिया बाद्रि लेवा होनो बेखौ ओ बेफोरखौ जानो हायो। जों गोबां मैगं मोननो हाग्रा-बंग्रानिफ्रायबो आरो बुंनो थाङोबा आरो नोरसिं बेफोरखौबो मोनजायो।
औ औ दा नोंथाङा बे माखासे बे मिथिंगानिफ्राय ओ‌ खानानै मोनजानाय माखासे ओ मिथिंगायारि मैगं फोरमायबाय दा मिथिंगारि मै मैगंफोरखौ जानायनि माबाफोर ओ माने जोंनि मुलाम्फा जायो नामा, जोंनि देहानि माबा मुलाम्फा जायो नामा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। ओ जोङो बांसिनानो माना-मुनि जानांगौ मानो होनोब्ला देहानि थाखाय मोजां बियो। देहाखौ मोजां लाबोयो राफोरनो आरो नंगौ नोंथां। आरो सिंग्रिमै खिफोरखौबो जों जानांगौ बे लोम जानायफोराव जानांगौ इदि होननानै जोंनिखि जायो आरो।
औ नंगौ। बेनि उनाव ओ मोनसे आं खोनानो मोनदों आं नोंथांनिआव सोंनानै सोंनोसै माने बे दलांपुर। दलंफुर मैगं होननाय बे मैगंखौ नोंथाङा खोनापेरजायै आं? अ बे बे। मैगंयाथ' माने जोंनि। जे गगा मोननाय। बेफोरबायदि बेरामा थाबैनो हामथारो होननानै खोनानाय मोनदों नंगौना बेयो?
ओ नंगौ होनो होनजाहैदो नोंथां। मानो होनोब्ला ओ जों बे बेबो जोंनि देहानि थाखायनो मोजां बेनिखायनो बेफोर मैगंखौबो जानाया मोजां होननानै आं सानो।
नंगौ नगौ। ओ नोंथाङाबो जुदि आंनियाव माबाफोर उम मिथिनो गोनां माबाफोर दङबा नोंथाङाबो सोंजागोन आंनाव।
जागोन नोंथां नोंथांनि हालामाव ओरैनो जेनै। ओ मैगंफोरखौ मा मा रोखोमनि मोननाय जायो जेरै हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो जा। औ जेन हा नों गायनायानो जा मा मा मैगं मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
जोंनि ओनसोलावथ दा गोबां माने ओ मैगंफोर। थ मिथिंगानिफ्रायबो खानानै मोनो। बेनि उनाव जोंहा गो बां सुबुंफोरानो माने। ओ गावनि रांखान्थि बिथिंखौ। जौगाहोनो थाखाय माने। नखरावनो माखासे। ए ओ मैगंफोरखौ गायनाय नुनो मोनो। जेरैबायदि जोंहा हाल लाव खुम ब्रा ओ जोगोनार बेफोरबायदि माखासे। से मैगंफोरखौ गायो। दा बे बिथिंयाव नों नोंथाङा माबाफोर मिथिनो लुबैदों नामा।
ओ नोंथां बांसि सिन मैगं दैज्लां बोथोराव नोंसोरनि जायो मा मैगं गायनाय जायो नोंथाङा एस से फोरमायना होलाय
जोंनि जोंनिथिंथ मैगङा नै माबायानो आ बे जिंखा ओ बे फानलौ ओ पटल बेफोरनो बांसिनै जानाय नुनो मोनो। उम दे नोंथांङा माबा सोंनो दंबावो नामा
नोंथांङा मा माने जेनेबा मा जानानै मा मैगं जानानै बांसिन जेनेबा मोजां मोनो
औ बेथ' जोबोद मोजां सोंथि दा जों जानायनि सायावनो रा सावरायबाय दंखायो नालाय
नंगौ नोंथां
बा गावनि मोजां मोननाय माने जानाय आदारखौ माने ओ जोंङो फोरमायलायनायाथ' गोनांथि जाखागोन। दा आ दा मै गं जानायाथ' नै दा जोंनि दा बोथोराव जो सोलिबाय थानाय दा दा बोथोरनि जोंङो जिंखा बिदिनो पथल खायसं बेफोरखौनो दा नाफोरजों जायोबा गोलोम बोथोराव मैथाफोरजों मैथाफोरजों नाजों जायोब्ला मोजां जायो।
नंगौ नोंथां
जानानै बांसिन मोजां मोनो दा बोथोराव जोंनियाथ' बोथोर लानानै बोथोर आरो जोंहा मैगंफोराथ' दंखायोआनो औ नोंथांङा माबा सोंनो दोंबावो नामा
नोंथां नोंसिनि ओ हालामाव बांसिन मानसिफोरा खेथि मावोना ना मायबा मोनसे बि माबाफोर मावो खामानिफोर जेनेबा खेथिनि अनगा
औ जोंनि ओनसोलावथ' गोबां माने आबादखौनो मावो आबाद आबाद मावनानैनो जानाय गोजा गोबां मानसियानो ओ नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि ओ माने ओ सलिबाय दं मानसिफोरा
जोंनियावथ' दा गोबांखौनो थेगै सलिनाय खौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो मानसिफोरा माने आबाद मावनासो जायो नालाय बेनिखायनो दे नोंथां बिदिब्ला जोंना समा जाबायमोन
औ औ समा जाबाय दा उननि समफोराव जुदि जोंङो ओ माने सावरायनो खाबु मोनोब्ला मोजांङै सावरायफिनसिगोन गोजोन्थों
जागोन नोंथां गोजोनथों